जादोंना मोजाङै?
औ औ खोनादों औ।
अ थ' नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ।
ओ थ' नोंथाङा दायो फ्रिबा जों दिनै ओ ओ सि दानायनि बर'फोरनि सि दानायनि सायाव सावरायनोसै।
औ जायो उम जागोन।
औ। अब्ला ओ नोंथांजोनिफ्राय जागायजेनदो दे जे आं जे जे नोंथाङा ओ ओ सिदाय नोंसोर नोंथांमोननि गामिथिं दानिया दानि जुगाव माने ओ सि दानाय दंना गैला नोंथां। आ एसे बुंनो हागोन नामा ओमफ्राय
अ अ अ औ। दङ दङ माथे दा दाबो दङ जोंनाथिं
औ
दाबो नुनो मोनो आरोना जोबनानै थाङाखै माने।
औ औ
ओरैनोथ' माने न'खर सिगांनि समावथ' गासैबो मोनफ्रोमबो न'खरावनो नुनो मोनोमोन दा बिदि दा एसे मा होनो
औ
माखासे न'खरावहाय माने हानद्रेदावहाय ओ बिदिनो फर्टि पारसेन्ट बेदिसो नुनो मोनो आरोना दायो माने। थ' गासै सिगांहायथ' माने मोनफ्रोमबो न'खर रावनो जि दानायखौहाय जोङो खोनायोमोन आरो ना माने जेरावबो बैफोर जे जि दानायनि इसानसालिनि सोदोब बेफोरो माने रिंखाङोमोन आरोना। सिगांनि समावहाय आरो मोनफ्रोमबो न'खराव ओम जोङो बेखौ दायो नायोब्ला माने बिदिनो ओ बिदिनो गंनै गंथाम न'खर बारनायनि उनावहाय जों गंफा बिदि इसानसालिखौ नुनो मोनसै आरो ना। ओमफ्रायहायो बिनि माने बेयावबो जोङो गोबां रोखोमनि जि दानायखौ नुयोमोन जेरैहाय ओ गामसा बा दख'ना बा माबा मोनसे मा होनो ओम बै जे मनाफोर बेफोरखौथ' जोङो दानाय नुयोमोन आरोना ओम ओमफ्रायहायो बिनि अनगायैबो मा होनो बिदि दानाय होननानै बुङोबा गोबां रोखोमनि दानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय सादोर
सादोर ओमफायहायै बै जे मा होनो ओम दख'ना दख'नाखौ गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि दानायखौ नुयोमोन जेरैहाय ओ गोबानि गुबुन गुबुन आगरनि गुबुन गुबुन दख'ना जों दानायखौ मोनोमोन माने मोनसेल' रोखोमनि नङा आरो ना स' बे फोरखौ नायोबाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो मा होनो दानाय लुनायाव माने गोख्रों आरोना बर'फोरा माने औ आरो सिगांहायथ' जोङो मिथिनो मोनोमोन बै जे गोदो गोदायनि सानै बिब' बिनानाव जि दाग्रा दंमोन होननानै। बिसोरो जे गोजौजों बिरलांनाय अख्रांफोरनि बिरलांनाय बैफोर जे दाउसेनफोरखौनो माने नायनानै माने जिफोरखौ दानो हायोमोन आरोना बिसोरो माने दानो गोरोंमोन। औ जेबो औ औ औ औ बिसोरा आसागि बैसागिमोना माने दायोमोन आरो ना ओमफ्राय जि बुस्थुखौ बिसोरो नुयो माने बिफां लाइफांबाबो बा आरो बिदिनो जिब जुनार बा माबा मोनसे माने गासैखौबो बिसोरो माने आगर एरखांनो गोरोंमोन आरोना। दा दासिमबो दं बेफोरो औ दासिमबो बर'फोर बर' हिनजावफोरा माने दानो गोरों आरोना। एरनो गोरों बिदिनो माने बावनानै थाङाखै जेरै गोदो ओरै बिदिनोथ' गोबां रोखोमनि जोंनियाव जि दानायफोरखौ नुनो मोनो। जेरैहाय हाजो आगरनो माबा दाावराइ मोख्रेबनो ओमफ्राय आरो बिदि नो मा होनो मा होनो बिदिखौ फामि बिबार माने गुबुन गुबुन रोखोम आरो ना माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना बिदिनो गोबां रोखोमनि जि दानो गोरों आरोना माने दासिमबो दायो बेफोर फाहार आगर बा हाजो आगरखौथ' दासिमबो दानायखौ नुयो आरोना माने एरखाङो औ बेखौहाय गावसोरो सोङो आरो गोदोनि समावथ' बिसोरो गावसोरनो मा होनो खुन्दुंनि खुन्दुंफोरखौहाय जेन'बा रं गाब गाहोयोमोन आर ना जेन'बा बे मिथिंगाफोरनि बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो बिसोरो गाबहयोमोन आरो
औ औ
बिदिनो दायो दानानै माने खाालार होनानै बिसोरो माने मा होनो दानानैहाय गाननोन आरो आरो गोदोनि सम समावथ' माने दाथ' दामफ्रा बारायबाय आरो गोदोनि समावथ' जोङो बेफोरखौहाय मा होनो सोलायलायनाय जों नुयोमोन जेब्ला फानलायनायखौबो नुवामोन जिफोरखौ औ सासेजों गुबुन सासेजों सोलायलायनानै माने बिदिनि गेजेरजोंसो माने जोङो माने बायालासिनो सोलियोमोन आरोना
औ
दो औ दासो नाथाय बेफोरबायदिनि अनगायै न'आव दानायनि अनगायै दा उइभिंफोराव दानाय बुंहरसै आरोना नोंथां बिनि गेजेरजों जेन'बा उइभिंबिंआव दानानै बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माने गोबां गोबां गोबां खालारफोरखौ आरो खम समनि गेजेराव जोंनाथ' बे जिफोरखौ दायोबाथ' बिराद सम नांगौ नालाय साननै गाहाम लायो सानथाम गाहाम औ ओमफफ्राय अइभिंफ्राव दायोबा माने जोङो बेखौ सानसे बा सानसेयावनो गांनै गाहाम मोजाङै बिदि दिहुननो हायो आरो ना आरो बिनियाव बांसिनबो दिहुननो हायो थ' बेफोरखौ नुयो आरोना नोंथां बिदिनो थारमाने गोदोजों आरो दाजों बिदि एसे सोलायनायखौ नुबाय आरो ना दा मेचिनफोरजों दानायखौ नुसै बेनो आरो नोंथांमोननिजों दाबो सोलियोना नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां जोंनिथिंबो दाबो सोलियो नाथाय जोबोद खम बिबाङावसो आरोना माने सि दायो होनबाबो जोंनिथिं जोबोद खम बिबाङाव माने आइजोफोरा दायोसै आरो दा आं बेखौ बेखौनो बुंनोसै जे बे सि दानाय आदबानो जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंनि आजौ आजै बिबौ बिबै बेफोरनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आदब खान्थि आरोना ओमफ्राय जायनि गेजेरजों जोङो गावनि नांगौ सि गानग्रा जोमग्राखौ जोङो गावनो बानायनानै लानाय जायोमोन आरो गोदो गोदाय फ्रायनो थबे सि दानाय खान्थिया जोंनिफ्राय गोजाम आरोना बहुत गोजाम खान्थि थ' ओमफ्राय दानि जुगाव बिदिखौ दायो ओमफ्राय दानाया ओमफ्राय जोंहा दानो थाखाय बेयाव जोंहा सालखुन्था नांगौ गिबियावनो साल खुन्था जोङो बिनि औवानि बानायो बा गय दंफांनि बानायो बिदि आरोना साल खुन्था बा सोरबा बेलेग बिफांनिबो बानायनांगौ बानायनो हागोन हायो बा बि बिदि बानायनानै जोङो बेयाव मा होनगोन मा होनगोन रासो गोनां ओ बिखौ मा होनोमोनथाय ओ बिदिनो आरो ना नामफोर
नो होनो ओमफाय बे इसान सालिआवहाय
औ औ औ सानसालि बेयाव जोंहा रासो ओमफ्राय माखुजों जोङो बे सिखौ दानाय जायोमोन आरोना। ओमफ्राय बेखौ दानायनि सिगां जोङो ओ सिखौ सोंग्रोयोमोन। जायनि गेजेरजों जोङो सोंग्रोनानै ओ बेयाव सोंनो थाखाय जाहा ओ जत'राव जोङो जत'र होनो आरो जोंनिथिं नोंसोरनिथिं मा होनो थाय? फिदिंग्राया ओ जोन्थोर जोन्थोर ओ औ बिदि होनो आरो ओ बि-बिनि गेजेर जों जोङो बे ओ खुन्दोंखो बे ओ मा होनोमोन बिखौ बियाव ज'मा खालामो आरोना ओ औ खुन्दुंखो ज'मा खालामनानै बे जोन्थोरनि हेफाजाबै बे ओ माबायाव सोनानै जोङो हिसा सि सोङो आरोना सिखौ सोंनानै जेब्ला बे सिंआ सि ओ सोंखाङो अब्ला जों बिखौ सोआव सोनानै सिखौ दानायखौ नुनो मोनो आरोना नुनो मोनो। मोन सिगाङाव बिदि दायोमोन आर दा ओ बेफोरबायदि दानाय दायोमोन ओमफ्राय जोंहा बेयावनो माने गोबां रोखोमनि सि दायोमोन जेरै नोंथां बुंलानाय बायदिनो दख'ना गामसा आर'नाइ फालि बेफोरबायदि दानाय नुयोमोन जेराव दख'नाखौ दाबा आइजोफोरा ओ हाजो आगर बैग्रि बिबार ओमफ्राय ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ दानानै एरनानै बे दख दख'नाखौ साजायनानै मोजां खालामनानै माने मोजां खालामोमोन आरोना नाय थाव जाथाव मोजां बानायनाय नुनो मोनोमोन ओमफ्राय जेराव आ-आर'नाइफोरखौबो जोङो माने आगन होनानै जेनेबा बर'नि सिनायजानाय खालामनायखौ नुनो मोनबाय आरोना। जेराव जोङो आर'नाइखौ लाबानो बर' होनना सिनायनाय जायो आरो जोंखौ थ' बिनि अनगा आरोबाव ओ बिफोरखौ जोङो ओ गोदोआव ओ आइजोफोरा फानहरो मोमोन। फानहरो सोलायो बिदिमोन आरोना माने बेखौ सोलायनानै आं आं ओइखौ आंनो हरदो माने बे मोनसेखौ आंनो हरदो बेखौ नों लादो बिदि आरोना। बिदि सोलायलायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन बा खोनानो मोनोमोन। ओ दानि जुगावथ' बिदि गैला माने गोदोनि बायदि ओ बिदिथ' जाला दानि जुगाव माने बि ओ वेभिं मेसिन बानाय बाहायनायनि उनावनो माने बेफोर गोमालांनो हमबाय आरो जोंनिथि माने जोबोद खम आइजोफोरा दायो आरो जोंनिथि दाबो किन्तु बिदि सिगांनि बायदि ओ सानसे सानसे माने सानदुं गोसाबाबो दानाय अखाबाबो दानाय मोनायावबो दानाय बिदि नंला आरोना माने बिसोर टाइम लाना मोनसे टाइमावल' दायो बिदि आरो दा ओ माने बिदिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा माने ओ बेफोराव खुन्दुं फोर बाहायो जेरै मास्रेसनि खुन्दुं ओमफ्राय इन्दिनि खुन्दुं ओ बेफोरबायदि आरोना गोबां खुन्दुं दङ होमबाबो इन्दिनि खुन्दुङानो साबसिन होननानै जोङो ओ माने दोननिफ्रायनो माबानाय जायो आरोना बे इन्दिनि खुन्दुंखौ। औ ओमफ्राय बे इन्दिनि खुन्दुंखौ ओ बानायो होनबा आं एसे बुंसै सै मारै माबानाय जायो। जोङो बेखौ एम्फौलाथानिफ्राय मोननाय जायो आरोना इन्दि खुन्दुंखौ। जेराव जोङो एम्फौखौ ओ इन्दि बिलाइ जाहो जाहो माने
औ
बे ओमफ्राय बे एम्फौनिफ्राय एम्फौआ माने जोंनो बियो होनना बुङोब्ला इन्दिखौ ओ जोंहा बियो एम्फौआ फिथोब थोबो आरोना। ओ बे फिथोबखौ जोङो औ बे फिथोबखौ जोङो जेनेबा जोबोद गोरा जायो आरो ना थोबनानै बियो माने जोबोद गोरा जानानै थायो थ' जोङो फासावनो गुरै खालामनो थाखाय जोङो दै गुदुङाव रुग्रोनङो दै रुग्रोनानै गुदुं खालामग्रोनानै जोङो बे फिथोबफोरखौ
औ।
मा होनगोन खुन्दुङा जेनबा जानोसैबा जोङो बेखौ बिनिफ्राय लानानै मोजाङै साफा खालामग्रोनानै जोनथोरनि हेफाजाबाव सानानै बेखौ माने बानायनाय जायोमोन आरोना बिदि आं ओ ससेयैनो बुंबाय आरो। ओमफ्राय बिदि बानायनानै दा नैबे इन्दि खुन्दुङा जोबोद ओ मा होने मा होनगोन बेखौ बेसेन गोसा आरोना दानि जुगावबो। बे इन्दि खुन्दुंनि बानायनाय सिफोरा ओमफ्राय इन्दि खुन्दुंल' नङा ओ बिनि अनगा जोंहा माने एम्फौआ जोंनो इन्दि खुन्दुंनि ओ फिथोबनि अनगा एम फौखौबो जों जानो हायोमोन आरो। माने बेखौ फिसिनानै जानायबो जायोमोन ओमफ्राय जोंहा आरो इन्दि खुन्दुंनि अनगा आरो खुननिबो बानायनाय जायोमोन खुन। जायखौ जों बिफांनिफ्राय मोनो।
बैखौथ' मा होनो इन्दि औ। बे इन्दिखौथ' जोङो माबाजों लुयोना बै थावख्रि थावख्रि लुयो ना माने माबाजोंहाय ओ बुरै बुरैफ्रा बै औवानि गन बायदिजोंहाय लुनाय खौ नुयो आरो ना।
नंगौ नंगौ थारैनो बिदिनो खालामोमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो जोङो जोनथोरनि हेफाजाबाव ओ जमा खालामनानै खुन्दुं बानायनानै बिदिनो सि दानानै गानोमोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओमफ्राय जोंनि औ आरो सिगाङाव औ औ दाबो गानो दाबो गानो ओमफ्राय
औ।
आरो खुननि खुननि माबाबो बानायमोन सि। ओ खुन्दुंनिफ्राय सिबो बानायनाय जायोमोन आरो खुननिजोंबो।
औ।
बे गुनखौ जोङो बिफांनिफ्राय मोननाय जायो। खिन्थु ओ दानिया माने होनो ओ जोंनि गामिफोरथिं जोंनि ओनसोलथिं बिदि सि दानाया खमायलांबाय आरो ना। बेफोर मेचिन फै फैनायनि खार'नावनो आरो दानि जुगनि माने उन्दै गथ'फोर माने सुबुंफोरा ओ मिथियानो आरोना बेसानसालिया मारैमोन। सिगाङाव मारै सि दायोमोन बिदिखौ नुनो मोनला आरो ना
ओं।
जोंनि थिं